खोनादोंना औ मा खालामदों?
इ माबा ओरैनो दंलाबायथयो।
अ अ ओरैनो दङ होमब ना अब्ला ओं मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनो हागोनना?
औ सावरायजायो।
औ अब्ला जोंहा बरफोराथ' आखाइजोंनो गोबां आइजें आइला बा हाबा मावनानै नखर बा न'खरारि सिशल्प खौ मावबोबाय। थादों दा बेनि सो सोमोन्दै जोङो रायज्लायनोसै। खोमा। जे बर'फोरा औ। माबोरैहाय बा मा मा आइजें आइला दिहुननानै बा माजों दिहुननानै बा मा मा हाबायाव बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
जों बर'फ्राथ आखाइजों हाबा होनोब्ला औवाजों हेबनाय संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाय ओ सेन खखा आरि बेफोरखौनो होननानै बुंजायो
औ नोंगौ औ
आरो आरो आखाइनि हाबा-बा मा?
औ
औ बे-बेफोरनो आं मिथिनाय खिनिया।
औ दा बेफोरखौ माजों बानायनाय जायो बेखौ एसे खोन्थादो दे।
बेखौहाय गुबैयै औवाजोंनो बानायनाय जायो। गिबियाव औवा खौ दानना लाग्रोबाय दानना लााग्रोनायनि उनाव हाय नोंनो बेसेबां जखानि नांगौ।
औ
बायदि जखानि हास'ना लानांगौ आरो औवाखौ संग्राइ सान्द्रि हेबनोबाथ' जोंना गान्थि गोनांबा बांद्राय मोजां जानो नागेरा। औवा बै औवा गान्थि गोलाव गोलावा बेबायदिखौ नागेर नानै लानांगौ जायो आरो। गान्थि होआबा आरो गान्थि थायोबा थाब जयो नालाय। माखासेफोरखौथ' आरो बेबायदिनो जखा हिसाबै हास'ना लानानै खाथि फिसा फिसा
औ।
ओ नोंनो जेसेबां रोजा खाथिनांगौ बे खौहाय नायनानै सैनानै लाग्रोनांगौ आरो। खाथिखौहाय
औ नोंगौ
बिनिफाय हेबनायनिबो माखासे नेम थायो मालाय सान्द्रिया सान्द्रि आलादा संग्राया संग्राइ आलदा जेखाया जेख हाय ओं गासैनिबो हेबनाया मिलायजोब बा आरो। आलादा आलादा जाजोबो थाफै हेबनायखौथ' मिथिला दा बेबायदिनो औवाजोंनो औवाजोंनो हेबनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
उनावहाय हेबखांनायनि उनाव हाय बे औवाखौनो खुन्दि बानायनानै खानाय जायो आरो संग्रायावनो जा बा सान्द्रियावनो जा जेखायावनो जा खुन्दि बानायनानै खायो आरो उम नोंथाङालाय दा मा मा मिथिगौ?
आं मोनथिनायाथ' ओरैनो बर'फ्रा जेरै मिथिंगायाव मोननाय औवानि फ्रायनो गोबां आगजु बाहायो। नङाहोमबा। जेरै जि दानाय बा माखासे ननि हाबा बा आबाद मावनायाव। माखासे बाहायो आरो। जेरै हामनानै ला बर' समाजाव जेरै गोदोनिफ्राय सि दानाया सोलिबोगासिनो नङा होमबा। बे सि दानायावनो बर आइजोब फोरा गोबां रोखोमनि आखाइनि हाबा मावो जेरै माग जायफोर सुबुङा नआवनो। रैनो थायो बै सुबुंफोरा जेरै जि दानायाव गोनां जानाय।
औ।
खोनादों ना? औ सि औ सि दानायाव गोनां जानाय जेरै साल खुन्था बा गनसा गरखा बेफोरखौ दिहुननानै गुबुननो। हरो आरो बा बेजोंनो बिसोरो रांबो आरजियो, औ बेनि अनगायै आरो मा खासे खामानियाव बाहायबावो जेरै ना हमनायाव जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना जे जे। खाय खबाय सान्द्रि होननानै बेफोरखौबो माखास ते बर नखरनि सुबुंफोरा हेबनानै गुबुननो हाथाय बाजाराव फानहैनानै रांखावरि आरजिनो हायो आरो दा बे जों लोगोसे बिसोरो गावसोरनि माखासे नांगौ जिरादफोरखौ सोलायनाय आदबै बाहायनानै बा बायनानै ला फिननो हायो आरो गोनां
औ औ औ
नोंगौ
आबादनि बेलायाव थबो माखासे आगजु बानायनाय जाय ना आखाइजोंनो नांगोल औ। जुंगाल मै बेदा बेफोरखौ बिसोरो गावसोरनो बानाय। नानै लायो आरो। दा औ औ नंगौ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जे बेबायदि सोरबा सुबुङा बा आखाइनि हाबा मावनानैनो जिउ खुंनो हानायखौ नुनो मोनो नामा।
औ नुनो मोनो नुनो मोनोआानो होनांगोन ओ बेबायदिनो सोरबा न'खराव जुदि जेबो मावनाय खामानि गैथाराब्ला।
औ
आरो बेखौहाय ओरैनो माने ओरैनो थानाय सम समावबो हेबनो हायो गुब गुबुन हाबा दंखायोब्लाबो हर हराव दसे दसे होबनानैब्लाबो बेबायदिनो गोबां मानसियानो बेबायदिनो आखाइनि हाबा। जेरै जेखाइ, खबाय संग्राय सान्द्रि हेबनानै गंसेयावनो मान। थामजौ निफ्राय जागायनानै बाजौ गाहामसिम मोननैखौ जोङो नुनो मोनो दा बेबायदियावहाय जोङो आखाइनि हाबा रोङोब्लाबो माने ओ गावनि जिउखौहाय जिउआव थांना थानो जिउखौ थांलांनो आन्दाया आरो बेफोरबायदिजोंबो जोङो जानो हानाय जाहैयो आरो।
नंगौ थारैनो ओरैनो जिरायनानै थायोब्लाबो औ दे बुं
जोंनाबो न'खरावनो बेबायदिनो जेनेबा जोंहानि बाबाया अ सानावहाय बेबायदिनो गो बेलेग खामानि मावसिगोन जेब्ला नाखि सानावबो दसे जिरायनाय समफ्राव बा हरावहाय जाखांनानै दसे जिरायनाय समाव बा सान्दि दसे ओरैनो थायो नालाय। बेफोरबायदियावहाय ओ बे हेबनाय खामानिखौ मावो आरो। दा संग्रायफ्रा थौ गंसेयावनो बाजौ गाहाम जायो।
औ नंगौ
बांसिन संग्रायखौ हेबनाय नुनो मोनो आरो सान्द्रिफोरखौ न'नि थाखायल' हेबनाय जायो। बांसिन संग्रायखौ ओ फाननो थाखाय हेबनाय जायो आरो।
औ नंगौ
बेबायदिनो गोबां आखाइनि हाबा मावनानैहाय गावनि जिउखौ दैदेनग्रा मान नुनो मोनो जोंनि जायगायावबो दङ बेबायदिनो
औ।
दा बेफोरजोंबो गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंलांनो हानाय जाहै
जाहैयो औ नंगौ मानो होनबा बेफोरो गोबां बेसेन गोसा
बेसेन गोसा औ औ नोंसिनिथिंलाय दंना बिदि
औ जोंनिथिंबो बेबायदिया दंङ जे ओरैनो थानाय सम समावहाय जिरायनानै थानाय समाव आरो जे बेफोरबायदि संग्राय सान्द्रि दाथ दैज्लां बोथोर गोबां सुबुंफोरानो ना हमो जेरै जेखाइ खबाय सेन खखा बेफोरबायदिखौ हेब नानैहाय फानहैयो आरो बा नफोरावनो लांफै फैयो आरो जाय मानसि जाय हेबो बिनि नआव थांनानै दा बै बिथांमोनखौ औ। बिथांमोन खौ बेजोंनो माने गावसिनि नखरनि जि नांगौ। बै राहाखौ बिसोरो दिहुननानै लानो हानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो,
औ
औ दा अब्ला आखाइनि हाबाजोंबो सुबुंफोरा गावनि जि दैदेनलांनो हायो आरोना बेखौ जों मिथिनो बाय औ
औ दा बेबायदिनो माने जोङो फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो बेबायदिनो ओ आखाइनि हाबा रोङोब्ला
औ नोंगौ। हेलौ
खोनादों ना?
औ खोनादों औ।
औ माने जोङो साख्रिखौल' जुदि नोजोर होआलासिनो ना?
औ नंगौ थारैनो
ब्ला जोंङो माने गावनि उदैखौहाय सुंथानो थाखाय जेबो
औ
औ आन्दायनाङा जाहैयो आरो।
औ नोंगौ। मानो होनो साफ्रोमबोनि सुबुंनि ना अब्ला बै समावहाय जा समाव बेफोरबायदि आखायनि हाबायावनो जोंखौ राहा होयो आरो जे जिउखौ बे बेफोरबायदि माखासे आ आखाइनि हाबाजोंबो जे जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेफोरो जोंखौ सुंथायो आरो थामहिनबा औ।
बेखायनो जोंनो बे आदब खान्थिया गोबां गोनांथार होननानै बुंनांगोन जों जोंनि जिउआवहाय नङा होमबा जोंङो बेजोंनो जानो हायो नालाय खायसे मानसिफ्रा बेबायदिनो माने थों थोंल फरायलांबाय थायोना जेरैहाय आखाइनि हाबा रोङा जेबो बो
औ
बेफोरबायदियावहाय गावनि जिउआनो उनावहाय माने आलां फालां जाहैयो आरो
औ नंगौ थारैनो
औ
बेनिखायनो जोङो औ औ बेनिखायनो जोंङो फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौबो एफा एनै ओरैनो फ्रि टाइमावहाय गुबुन खाथियाव गोरों दंब्ला बिसोर बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो आरो। अब्ला मोनसे समावहाय जोंनि युन जिउआवहाय गोबां हेफाजाब होनाय जाहैगोन आरो रोंनानै
औ जाहैयो जायो। ओं
अब्ला जों बिनि सोमोन्दै गोबां बाथ सावरायबाय मिथिनोबो मोनबाय औ नंगौ। औ अब्ला दोनथनोसै औ नंगौ सावरायलायनांगौ। औ।
दे मालाबा सावरायफिनसैलाय।
औ माब्लाबा सावरायनोसै दे होमब्ला औ।